औ नोंथां औ ओइ ओरैनो दङ
ए आंबो ओरैनो दङ दंनायालाय ओमफाय मा ओंख्रि जाखोमोन
ओंख्रियालाय बिदिनो दा दालिजों आलु
ए जोंनाबो बेनोमोन ओ अमा बेदरजों आलुजोंमोन ओमफायो बानलु बाथोन देनाइमोन ओमफाय दा मा खालामदों
दा दंथ'
दा मा खालामदों अ आंबो जिरायनानै दं औ खोनाखादोंना आंनि लारायनायखौ
खोनादों खोनादों
ए ओमफ्राय ओ-ओरै ओरैनो दंना
ओरैनो दङ।
औ आंबो ओरैनो दङ नआव दंखायो ना?
औ नआवनो दङ।
ए ओमफाय नोंसिना मावाजिफोर दंना गैया नामा?
मावजियालाय दङ। मानै दङ।
आदसा मा मा खालार बेबा मावजि जियाबा
बिदिनो दङ मासे गोसोम मोसे जाथि दङ।
अ जोंहाबो दङ दंनाया मावाजि जि जाथि खालारनि दुस्थ ओमफायो मा मा जायो नोंसिना मा मावजि
जोंनिया मावजिया बेराद रायखसलै
जोंनाबो बिदिनो औ मावजि इदिनो जोंनाबो जायो मेथाइ जायो नाफोर जालाबायो
ओम
ओमफाय सैमालाय दंना गैया नोंसिनावलाय?
सैमा दङ।
ए सैमा ए बे सैमायाबो मा मा खालार
बे बुङो माबा मासेया गोसोम मासेया जाथि
ए जोंनाबो गुफुर खालार दङ मासे मा नाम बे बा नोंसिना सैमायाबा?
बिमा जोंना मासेना राहु सासेना थिंगिनि
ए ओमफ्राय मोसौफोरलाय दंना गैया? जोंनाबो दङ बिदिनो नामा। बिखि होननाय ओ मोसौफ्रालाय दामब्रा दामब्रि माबेसो दङ?
से दामब्रि मानै।
औ मोसौआथ' दा-दामब्राबाथ' दामब्रा हालेवनो मोनो ना?
दा हालेउला।
हालेवनोथ' मोनखायो ना?
दानिया दानि दानिया हालेवलालै। रावबो दामब्राजों।
औ गाइखेरसो दा गाय दाना दामब्रि मोसौखौ बांसिनानो गाइखेरावसो बाहायसै ना औ गाइखेरावसो बाहायसै जोंनाबो बेखौनो बाहायो गाइखेरावनो औ। ओमफ्राय बोरमाफोरलाय दंना गैया?
बोरमा गैया जोंनियाव।
ए बोरमा बोरमा गैया होमबा? बोरमाया बि दिनो फिसिनायालाय मोजां आरो ना बोरमा फिनायाबो।
ओम।
उनाव मोनजायो बोरमाखौबो
बोरमाया माने दा बे बि दिनो जेनेबा बारिफ्राव खालाबायनोनो हायो जानला मोनला
औ गांसोफोर जाहोनो मोजां जायो हा ग्रा बंग्राखौ स्रां खालाम ना खालाबायबा।
उम
ओमफ्राय नोंसिनिया हाग्राफोर गैलाबायानो बहायबाफोर हाग्रा बंग्राफोर खाथि
दङ दङ खाथियाव।
औ जोंथिंबो दङ हाग्रा मेलला। ओ दा दिनै आमतिसुवाखाय एवलाबायबाय
उम
आमथिसुवानि ओमफ्राय आमसुवानि मा मा फिथाइ सामथायाइ मोनजाखो?
बिदिनो आनारस खान्थाल बायदिसिना जालाबायबाय।
औ जोंनाबा जोबो थाइजौ जाबाय। आनारस खान्थाल बिदिनो आफेलफोर न'आव मोननाय बुस्थु जाबाय आरो।
ओं ।
ओमफफ्राय हाग्रानिफ्राय मा मा जुनार ओंखारो बिसोरनालाय?
जोंनिथिं हाग्रानिफ्राय जुनारानो ओंखारा जोंथिं माने बिदिनो हाग्रानि जुनारफोर बारा गैया माने जोंथिंजाय।
ए बिदिनो नेवलायफोर माबाफोर औ हाग्रानि बिदिनो नेउलायफोर माबा माबि ओंखारलाबाया मोसाफोर, मैदेरफोर?
गैया जोंनिथिं बिदि गैनायालाय।
औ आससा ओमफाय मा मा जुनार नुखो नोंथाङा?
हा
दासिम मा मा जुनारफोर नुखो?
नुबाय गासैखौबो नुनायालाय मै देर, मुफुर, मोसा
औ ओमफाय नोंसिना बिबारफोर गैलाबाया नामा? न'आव गायला बायनाय ओ मा मा बिबार दं बेबा?
इदिनो जबा बिबार माबा बिबार। गेन्दा फुल माबा फुल दंला जोबोलै।
औ जोंनावबो दङ' दंनायालाय बिदिनो। उम गला बि बार जबा बिबारफोर दङ' दंनाया।
उम उम
गयबिफांफोर गैया नोंसिनाव?
गय फिफाङालाय दङ' दंनायालाय।
औ
मेल्लानो गय फिफांनि फिथाइ ।
मोनजायो मोनजानायालाय बुरजा गायदोना जोंना
औ ओमफ्राय मा मा फिफां दं नोंसिनाव बेबा?
बिनि उनाव साफात दङ'। ओमफाय
सापाद बागान दं।
ओ साफाद दङ' ओमफाय गय दङ'। गया माने फांनै फांनै गायदों आरो ना। आं मोनसे जायगायावनो माने। बे जेनेबा बिगासे हायावनो माने बिराद बुरजा गय गायो ना हायो आरो फांसे खरि माने खथा जेनेबा फांसेनि जायगायाव फांनै फांनै फांनै जा बुरजा गय गायनो हायो माने। बिदिनो जाबो गायदो आरो ओमफाय दा एसे थाइबाय माने बिदिनो दङ सातस' आतस' दालसो दङ।
औ।
बिदिनो बोसोराव मोजाङै इनकाम जायो आरो।
औ औ दे दे र' ओमफ्राय बिदिनो। मा मा बिफांफोर मोनबावगोन? नोंसिना?
जोंनियाव बिदिनो थाइजौ दङ खान्थाल दङ।
औ।
दङ'।
आदसा ।
बिदिनो ओफाय फां लायफांबो दं बे थिथासाफा मेकि
अ।
दलर। ओमफाय सोमलि। अ नारें। कल।
औ।
औवाबो दंलाबायो आरो।
औ औ।
नोङालाय मा मा दंफां दङ।
जोंथिंबो दङ बिदिनो मा होनो फार्स्टावनो गाम्बारि फिफां ओ साल फिफां बिदिनो औवा फिफां बिदिनो जिया लिसु फिफां थाइजौ फि फिफां खान्थाल फिफां ओ दङ आरोना बि मेरला नालेंखर फिफां बिदिया दङ नारेंखला एसे बुरजायानो दङ दंनाया गय बा गयाबो इसे दङ ओमफ्रायो औवाफ्राबो दं आरो ना दंनाया
ओम
फिफांफ्रा मेरला दङ दंनाया बिदिनो फ्रायो नोंस्रा मा मा मै गं गायो बे
मेगङा जोंहा आरो सबाय बिमा पटल आलु
औ
भिन्दी
औ ओमफाय मेरला गायदोंना होमबा मेलला
ओं थाइबेंबो गायो जोगोनारबो गायो
औ ओमफाय
नों-नोंसिनालाय मा मा गायो
जोंना दा माबाल' गायदों आ मा होनो बिदिनो फास्टावहायो जोगोनार गायदों ओमफायो खुमब्रा ओमफायो बिदिनो लाइफां माबायाव मैथा बांगाल मैथा बिदिनो
उम
फोर ओमफाय थाइबेंफोर भिन्दी ओमफायो फान्थाव बानलु बिदि मेरला गायदो आरो ना गायनाया जिखुनु
उम गायो गायनायालाय
ओव मोनजायोना बे
मोनजायो मोनजानायालाय
ओव ओमफाय मा फिफांखौ माने मा माबाखौ मा मैगंखौ बांसिन मोनो नोंस्रा बेबा?
बेयाव आलु मोननाय जायो ओमफ्राय सबाय बिमा भिन्दि बोथोर लायै बोथोर मोनो आरो आलु-आलुखौ बांसिन मोननाय जायो माने आलुखौ बुरजा गायनाय जायोना एसे गोबाव जालांनो थाखाय गायोना आलुखौ
ओव आलुथ' जिरोना गोबाव सम
चम जेरावबो ओंख्रियाव होफाजायो आलुआ दालियानो हक माबाफोर माबाफोर एवनायावनो हक सेस बार' मिसल सोलिजोबो आलुआ।
ओमफाय मा मा मोनबावगोन होनदों? मा मा मोनबावो होनदोंमोनलाय?
सबायाइबिमा मोनो सबायबिमायाबो माबा सय बार' मासियाबो दं माने बे सय मास सय मास दं आरो जेनेबा मेसेंनि दं दैलांनि सम सबाय बिमा मेसेंनि सबाय बिमा। दैज्लांनिया जाखांबाथाय मेसेंनिखौ गायना दोनदोलाय मेसेंनिया जासि गोनलाय आरो मेसें बायबाथाय देलायनो होबाय दोलाय।
औ मोनोना मेल्लानो होमबालाय?
उम बिदिनो माने न'आव न'आवनो माने मैगङा थाजोबनाय जानांगौ आरो बिदिबा माने गोरलै जायो आरो जानाय लोंनायफ्राव। थेनसन जाया
जोंनाबो मोनो मोननाया दिनो मानि दस्रानि मैगं जानाला माने न'आवनो मोनबाय नालाय मैथाफोरखौ मोनो मैथाफोरखौ ओंख्रियाव जाफालाबायनो जोगोनारफोर खुमब्राफोरखौ बारा खस्थ'बो नाङाना ओरैनो गायबायल' बिगुरफोरखौ दायो बैसांबो लुना होबाय खुमब्राफोरखौथ' जोगोनारफोरखौ दं‌ बारा खस्थ' नङा ओमफ्राय मै थाफोरखौबो एसे दलसे जावग्लिनानै फोबाबो जायो आरो ना जानायाथ' मैथाइ बांगालफोरखौ नोंसोरबो एसे बुरजाफोरानो गायोदां नोंसिना मालाय
मैथा बांगला बारा बुरजा गायाखै बिदिनो खरलबसेफोर गायदों आरो मैथा बांगाल मै मैथाखौ गोजाखौ गायाखै मैथा बांगाल
औ होनबालाय मेलायानो मोनोदां ना नोंस्रा मैगंफोराव हो हेलौ खोनादोंना हेलौ एसे नेट नाङासैदां खोनाबाय होमबा आरो दोनथनिसै दांना हेल' दोनथ'सैदां होमबा ना दे